खुलुमबाय नोंथां। दिनै नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं?
दायो नोंथां आङो ओ फ्रि फ्रि दङ।
बिदिब्ला आं नोंथांनिसिम मोनसे टपिकखौ रायज्लायनो होननानैसो कल खालामदोंमोन बे टपिकआनो जाहैबाय। दुर्गा फुजा दुर्गा फुजायाव फैब्लानो जों माबायदि जायो आरो दुर्गा फुजायाव मा मा जिरादखौ नुनो मोनो? बेफोरनि बागै एसे सावरायनोसै नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। नोंथा बुंजागोन नोंथां।
बिदिब्ला आं जागायनोसै दुर्गा फुजाया बांसिनानो अक्ट'बर मासाव जायो दा दुर्गा फुजाया जोंनिया जानो बारा गोबाव नांला गेजेराव खोब दान मोननैल'सेै। दुर्गा फुजा होनोब्ला बयबो सप्तासे एबा सप्तानैै सिगांनिफ्रायनो गाननाय जोमनायनि हांखुर जायो गथ' गथायफोरब्लाथ' दुर्गा फुजा फैगोन होनब्लानो जोबोर रंजाखाङो आरो गेदेरफोराबो गस्ला दख'ना बायदिसिना बायनो हांखुर जायो दुर्गा फुजायाव जों सेथि गिबि सानखालि बेलबरन जायो दुर्गा माखौ बरायनानै लाबोजेनो बेखालि जों बयबो खायसेया गिबि जागायनाय खालि थगि होयो
नंगौ नोंथां
आरो जों बेखालि जों बिमा दुर्गानियाव सेराव आलारि बाथि जलायनानै जों बयबो गावबा गावनि मोजांनि थाखाय खुलुमनानै बोर बियो आरो दुर्गा फुजायाव बयबो लोहो लोहो हारसा हक बर' हक गासैबो सुबुङानो फैनानै नायफैयो आरो बेवहाय गोबां समायना समायना देलायग्रा गानग्रा जोमग्रा जेरैबायदि जिलापि काता नेमकि भुजिया बायदि बायदिखौ जों दुर्गा फुजाबा बायो आरो गथ'फोरा फुथुला सिलाय बायदिखौ फुजायाव बायो आरो गथ' हिन्जावसाफोरा आसान सना खेरा न'पालिस बायदिफोरखौ बायो आरो फुजा होनब्ला बांसिनानो जों दाबफ्रोमबो जायगायावनो जायो आरो जों खायसे जायगायाव दुर्गा फुजायाव मेला बायदिसिना लाबोनायखौ नुयो बेवहाय बायदि रोखोमनि गोजान गोजान जायगानिफ्रायबो बेफार फालांगिरिफोरा बायदिसिना रोखोमनि गानग्रा जोमग्रा जानाय लोंनाय आसार बायदिसिना नुफेरि जानाय लोंनायखौबो जों लाबोनाय नुयो आरो खायसेया हटेल बायदिसिनायाव हाबनानै रल चावमिन पर'था चिक्केन चावमिन चिकेन पक'रा बायदि बायदिखौ जों दानिया फ्राय जानायखौ नुनो मोनो आरो दुर्गा फुजायाव दाउ खेला हांसो खेला दावदै खेला बायदि बायदि गेलेनायाव सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' गासैखौबो ज' जाफबनानै थानायखौ नुनो मोनो नोंथांनि जायगायावबो बेफोरबायदि गेलेनायखौ नुनो मोनो ना मोना।
मोनो नोंथां।
दुर्गा फुजा होनोब्ला जों माबायदि रंजाखाङो?
औ जों दुर्गा फुजा होनना होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ। जोङो जोबोद मोजां नाङो आरो दुर्गा फुजायाव जोङो गासैबो जेरै बोराय बेन्थ उन्दैनिफ्राय लानानै बोरायसिम सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' गासिबो जोङो स' स्र' दुगैनानै जोङो इसोरनियाव जोङो बोर बिनो थाङो हजों बोर बिखांनानै जोङो बिदिनो। ओंखारनाय जेरै फुजा गिदिंथिङो जेरै सोरबाया कार्टन बायनाय सोरबा फुथ्ला बायनाय मानाय सोरबा मिथाय बायनाय
औ नोंथां आरो दानियाथ' दुर्गा फुजा जाबोलाबो खेराइ मोसानाय लाबोनाय खौ जों नुनो मोनो आरो थियेटार लाबोयो आरो थियेटार लाबोआबा खायसे समाव पदा बायदिसिना नायनाय थुनफावथायारि लाबोयो
औ
आरो बेहाय गोबां रोखोमनि खेलाबो दं दुर्गा फुजायाव मेला लाबोनायाव गथ'फोरा ट्रेन गारि सोरखि गारि सालायनाय बायदिखौ गेलेनो मोजां मोनो
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा ओरैनो दुर्गा फुजायाव मा खेलाखौ गेलेनो मोजां मोनो
औ नंगौ नोंथां। आङो ओरैनो दुर्गा बुजायावथ' जोङो आ जों औरैनो होसोलायनाय एबा बादायलायनायजों खेलाखौ गेलेयो जेरै जेरै दाउ एबा दाउ एबा हांसोनि बादायलायनाय बेखौ जों बांसिन गेलेनाय जायो आरो
औ नोंथां
नोंथाङा एसे फोरमायनानै हो दो मा गेमखौ गेलेनानै जेरै दुर्गा फुजायाव मोजां मोनो
आंथ' दाउ हांसो आरो दावउदै खेलाखौ गेलेनानै जोबोद मोजां नाङो। आरो आङो बिदिनो गाननाय जोमनाय मोजां मोजां रोखोमनि बासोनफोर लाबोनायखौ बायनो मोजां मोनो आरो फुजायाव ओंखारनाय जा जाग्रा मुवा जेरैबायदि रल चावमिन बायदिफोरखौ जानानै मोजां नाङो आरो।
औ।
गुदुं गुदुं जिलापि बायदिनि सावनायखौ जों लाबोनानै न'आव साहाजों। जानो मोजां मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा फुजायाव सावनाय जिलापिखौ जानो मोजां मोनो ना मोना।
औ नंगौ नोंथां आंथ' बपुजायाव थांङोबाथ'। लाबोखायो मेथाइ आं जोबोरैनो जिलापि जानानै मोजां मोनो आरो।
ओरैनो फुजायाव फाननाय मेथायाइफोरा फवायाव बेसेबांसो लायो बिसोरो।
औ ओरैनोथ' जोंनि थिं ओरै ब्रैजि ब्रैजि ब्रैजि लायो आरो।
नोंथाङा मिथिगौना फुजा होननाय लोगो लोगोनो। दखान एबा दखानिफोरा परथाथा गांसेयाव जेरैबायदि बिस थाखा लायो बेखौ बिसोरो। फुजा समाव गांसे परथानि दामखौनो गांसे फथानि दामखौनो नैजि नङा नोंथां गांसे फथानि दामखौ बिसोरो फुजा समाव ब्रैजि बाजिसिम ब्रैजि बाजि सिम हा लागै लाहैयो।
औ
आरो जेरैबायदि जोङो दा साहाफोरखौ दस थाखायाव बायना लोङो बिसोरखौ फुजा टाइमाव बिसोरो बिस थाखा गाहाम लानो नागिरो।
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा बर' रावखौ बाहाय जि नैजि बिदि बुंबानो जाबाय नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
माने बिदि बुङोबाथ' गुबुन हारिनिसो जायो नालाय ओंखायनो नोंथाङा। बेखौ दस थाखा बिस थाखाखौ बुङाबालासिनो। जोंनि गुबै बर' रावखौ बाहायबानो जाबाय जेरै जि नैजि थामजि
जागोन नोंथां बिदिबा नोंथाङानो बुंदो। दानिखौ ससेखौ फोजोबदो नोंथाङानो।
औ
फुजा होननानै बुङोबाथ' जोङो दुर्गा फुजायाव गोबां रोखोमनि जोङो बेसाद मुवा बा मोननाय जायो जेरै जोंथ' दानि बावै सावरायखाबाय जेरै गाननाय जोमनाय। गथ' गथायाइ जेरै गथ' गथायनिफ्राय लानानै। बिदिनो गोबां रोखोमनि मुवा मोननाय जायो आरो। नोंथाङा ओरैनो फुजाफोराव थाङोबा मा मा मुवा बायो।
ओरैनो थ' आङो जेरैबायदि न'खराव बाहायनाय काब आरो समायना समायना। थेमा प्लेट आरो। न'खरखौ साजायनो थाखाय बिबार बायदिसिनाखौ बायनानै लाबोयो। आरो थिनानै फैसा दोननो थाखाय थिंख्लि, बायदिसिनाखौ बायो।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांआलाय मामाखौ बायो?
आंथ' ओरैनो गाननाय जोमनायखौ लानानै जेरै लं पेन गस्ला थुफि ससमा घुरि बेफोरखौ बायनाय जायो आरो
ए बिदिब्ला नोंथां जोंना समावबो जागोना फैबाय सावरायनाय मोनखो बेखिनि आवनो दोनथ'सै गोजोन्थों
जाबोनथस